हेल'
औ नोंथां
अ नोंथाङा खोनादो ना? आं ओ माथो
औ औ खोनादों।
दा जों नैबे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां बा जों आबाद मावनानै जोंनि सानफ्रोमनि जिउखौ खुंलांनो माबायदि हायो मानसिया बा जोंहा सरकारि साख्रि गैयालासिनो जोंनि थांना थानाय जिउखो
औ
नोंथा दा नोंथाङा आबादनि सायावनो एसे सुंद'यै बा नोंथांनि जाखिनि रोंगौथि दं बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो
औ आबाद होनोब्ला जोङो माने अरायथा आबाद पारमेन्ट आबादनि सायाव सोनारनानै थानायखौ जोङो जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोनो
उम
गेजेराव दङ गय आबाद आरो साहा आबाद आ गाहायै नुनानै दं आरोना आरो माखासे दंबावो थ आं बे मोन थांनि सायाव सावरायनो आखायाव लाबाय औ दा आङो एसेयावनो सा फंनैसो बुंनो सानबाय दा आ आबादा जाबाय जोङो जोंनि आसामनि मोनसे गाहाय आबाद
उम
दा दुलाराय भारतआवनो बुंनो थाङोब्ला आसामावनो साहानि दिहुनथाया बांसिन अंखारो दा आसामाव गोबां साहा बागान दं दा गावारि खोन्दो बा प्राइभेट सेक्टर आरो पाननि खोन्दो
उम।
साहा आबादखौ जोङो नुनो मोनो।बेनि आरो कम्पानि गोबां दं दा बे आबादनि बेलायाव गोबां सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनानै माने गावनि आयथिङाव गसंथानो हादों।जेरै सोरहाबा आं मोनसे एगजामपोल होनोसै सासे मानसिया बा बिगा साहा बागान दं। दा बियो गायनायनिफ्राय बोसोरनैनि उननिफ्राय बियो बिलाइ खानानै फाननानै रां आरजिनो हायो। दा बैसोरनि दि गेजेराव बिथांनि साहानि आबाद गेजेर गेजेर बिफां लाइफां गायनानै दोनजायो। दा बे बिफाङाबो जोंनि मिथिंगाखौ आबहावाखौ एसे मोजां लाखिनानै माने जोंनि देहाखौ एसे मोजां दोननायाव हेफाजाब खालामो। आरो दा बे बा बिगायाव बे मानो बिगोमाया गाव हारसिंथ' मावनो हाया ना। दा बेनि गेजेरजों ओ मावना जानो खामानि माव नि बा बिगा बागानाव नङाब्लाबो साबा मानसिया मानो मावनानै मोनजाबाय थानो हायो।दा बेनि गेजेरजों माने बे बिगोमा बे मावना जाग्रा खामानि मावग्राफोराबो थांना थानायनि ओ
राहा
राहाखौ मोनो। औ।
उम।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे दं खोमा ना
जोंनि ओनसोलावथ जेनेबा जोंनि नैबे खाथि खालायाव दं दंनाया जोंनि जायगायाव गैया एसे गोजान जायो नोंथां जेरै जोंनियाव साह बागान दं दुमनियाव दं। ओइथिं मानासाव दं।
औ औ
ओइथिं दं बिदिनो भुटान खाथि नैबे सबनकाटा बेफोराव आं गोबां नुनो मोनदों साहा आबाद। बेबो जोंनि जिउआव थांना थानायाव गोबां ओ हेफाजाब होयो। दा जों सानो खायसेया सरकारि साख्रिल' मावबासो नोंनि जिउआव थांना थानायाव जोंहा गोबां गोरलै जायो नाथाय बे नङा। जोङो आबाद मावनानै बा बे मोनसे बिजनेस नंगौ ना नंआ नोंथां। जों- आबाद मावनानै जों फालांगि होनानैबो जों सासे मानसिया जोङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ खुंनो हायो। बा जाय सासे मानसिया सर सरकारि साख्रि मावनानै जेसेबांखि मोजां। बे गावनि जिउखौ खुंदो। बेफोरबादिनो सासे आबादारियाबो गावनि जिउखौ खुंनो हायो होनना आं सानो। आरो जोंहा साहा आबाद। मावनाय जि-जि लोगो-लोगोनो दिनै नोंनिलजि जिउआ मोजाङै खु दा। गामिनि। बा खाथि खाला सासे सानै सुबुङाबो बेयाव। खामानि मावनो खाबु मोनो। बिथाङा दा जेरै- बुंदोंमोन बेफोरबायदिनो बै सासे सानै मानसि। बेखौबो नों ओहो जायबा बे साहा आबाब बागाननि बिगोमा।
औ।
बिथाङा माने गंसे गंनै न'खरखो बिथाङा बिसोरनि नांगौ जानाय जेरै- खामानि मावहोनानै बिथांनि न' ओ बिथांमोननि न'खरखौबो सुंथायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ-औ-औ-औ।
दा जोंहा बेखायनो ओ सोलोंथाइखौबो लानांगो आरो साख्रियाबो जोंनि थाखाय गोनां। आरो जोंहा नैबे आबाद बा एग्रिकालसार बिथिङावबो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेयाव खामानि मावो बा बेनिफाय सोलोंथाइ लायोबा गोबां जोंहा नैबे आसाम बा जोंनि बर' ओ हारियाया जौगासारगोन होननानै आं सानो नोंथां।
औ औ दा जोङो साहाबाद बोरैहाय गसंथानो हायो जों बेखौथ' मोनथिबायसै नोंथां ना? ओ गावजो लोगोस मानो ओ सोलिनो माने थांना थानो सोलिनो लामा होनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो गय आबाद दा जोंहाथ' साफ्रोम गंफ्रोम न'खरावबो माने न'जों नांजाबनाय एसेब्लाबोथ' हा थायो नङा
औ थायो थायो नोंथां।
बेयाव जेनेबा हमना ला नोङो बिगासे हा दं बेया गय गायना दोनोब्ला औ जों मोजां आ लायोब्ला जोङो बिगासे हायाव नङा ब्लाबो गय फुलि गायना दोननो हायो। दा बेखौ जोङो दाइन बोसो सोरसो बिनि उनाव जों आबुंनि फिथाइ मोननो हायो। अब्ला जोङो से बिघा हायाव जोङो थामजि ब्रैजि कुइन्टेल गय दा बेखौ दोनैनि हाथायाव जुदि बाजि रांहै मोनोब्ला सेर याव जोङो बैजि ब्रैजि कुन्टेलाव जोङो नै लाख माने रां खामायनो हायो आरो बि दा बे आबादखौथ' जोङो सोरबा लेखा गोरों सोरबा लेखा रोङैयाबो मावनो हायो नङा होनबा बे बांद्राय माने ओ बांद्राय माने सोलोंथाइनि गोनां बेनि बेलायाव माने बे आबादा थारैनो मख'जाथाव माने जोंनि थाखाय गासैनिबो थाखाय माने बिरा ओं रोंगौथि गोनां रोंगौथि गैयै थाखाय जोबोर गोनां आरो बेजों थारैनो जोबोर मोजाङैनो माने संफानो हायो दा से बिघा थानायासो एक बिघा गायबाय दा ब्रै बिघा गाहाम हा थानायफोरा ब्रै बिगायाव जुदि से बिघायाव ब्रैजि कुन टेल मोनोब्ला ब्रै बिघायाव हमना ला जेनेबा जौ से कुन्टेल खोनो मोन
औ औ औ
जिहै मोनोब्ला बा मोन अभारजों अब्ला थारग्रेड द फरग्रेस साख्रि मावनायजोंनो समान बे फोरनि जोङो ओनसोलाव बांद्राय खामानि माव ओ मालाबा जोङो बे गयखौ गायनानै होनो हायो हाननो हायो अब्ला जों ओ बुंनाय दङ फसन आ माने आं माने आंनो जेन बि खामानि मावनानै आंनो गसंथानो हानायखाय आं बेखौनो माने फोरमानजों लोगोसे गसंथानो आबादजों बे आबादजों गसंथानो हायो। आङो माने जाथि बुंनो हायो आरो
औ ओ नोंथाङाथ' जोबोद बाथ थ' मोजां बाथ्राखौनो बुंबाय। दा नोंथाङा आरो बेनि सायाव नोंथाङा बेनि सायाव ओ रोंगौथिबो दंबावो। ओ सात सिन जायो नोंथां बेफोरबायदि रोंगौथि थानाय आरो जेनेबा नोंथाङा गावनि थांना थानाय नैबे जिउआव एक्सपिरियेन्सखो मोनबोदों बेनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमान नायनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय।
औ
जोंहा आबादजों लोगोसे बुंनो थाङोबा ओ न'खराव जों ओरैनोब फिसा फिनला जोंहा रां खामायनाय हानाय जोंहा बहुद माबाफोर दं ओ मावनो गोनां खामानि जेरै जोंङो दाउ फिसिनानै अमा फिसिनानै बोरमा फिसिनानै जों बिद बिदिनो गोबां जों रां खामायनो हायो बेैफोरखौ ज जोंङो खायसे गोसो होनो थाङा मानसिफोरा
औ औ
खिन्थु जोंहा राङा दं जायफोरखौ जों मावना लानो रोङैनि थाखाय जोंङो दिनै गैयै गैयै जानो गोनां जायो मानो थाखाय जोंहा बेहायनो नोजोर होनां ओ नैबे बिथिङाव जों जेरै दाउ अमा फिसिनानै बा नोंङो ओ जोंङो गावनि थांना थानाय जिउआव जोंङो गोबां मोजाङै जों माने जिउखौ खुंलांनो हायो होनना आं सानो।
औ औ हायो।
नोंङो हमना ला ओ दाउ, अमा फिसिनाय लोगोसे दा सोरबा बेखार दं। दाथ' लाइमोनफोरा जोंदि गोबाङानो फरायनानै जेनेबा ग्रेजुवेट आन्दार ग्रेजुवेट बेफोरबायदि जाना दंना बेफोर लाइमोनफोरा बेखार दं। बेफोर लइमोनफोरा नों दा जोंनि आबाद फोथाराव हाबबा मोजां जायो नंगौदां नोंथां जेरै आबाद माव औ आबाद फोथाराव हाब जेरै दा सिख्लाफोराबो जेरै हिनजावसाफोरा सोरबाबा जि दानाय लुनायफोरखौ नोंङो बेजोंबो गोबां लाख लाख रां खामायनो हायो।
औ हायो।
बेखायनो जोंहा आं बुंनो थाङो जे सोलोंथाइ दंबाबो गैयाबाबो जोंहा थांना थानायाव माने नोंङो बिजनेसखो खालामनाया गोबां जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै फैयो होननानै सानो आरो
औ
नोंथाङा बेनिसायाव मबाफोर बुंनो सानबयो नामा?
औ आं बेखौनो बुंगोन जोंङो दिनै सावरायनानैखौ मिथिखाबाय जों आबाद मावनानै सरकारि साख्रि मावाब्ला नङा होमबा हायो बिनिखायनो जोंङो आं बुंनो सानदों सरखारि साख्रि गैया न'आवनो ओरैनो दं बा बिदिनो सोरबा बांद्राय फरायनाय नङा न'आवनो ओरैनो दं बिसोर मानसिफोरा माने ओरैनो थानो न'आव हा एसे दङ बेयाव जेनेबा बे गय
उम उम
थारैनो सानसे फिथाइ खौ जोङो ने बाबो मोननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों थारैनो लासै लासै लानानै गाव जिउखौ दानो हागोन आरो गावनि आथिङावनो गसंथानो हागोन आं बेखौ सानो।
ओम दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नों थांजों सावरायनोमोन नानै आं गावखौनो गोबां खाफाल गोनां बा भायग'ना सानो बा नोंथाङा गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम आङो फिन खेबसेबाव साबायखर बावहरनाय जाबाय।
जों सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांसिम हामबाय होननाय थाबाय। दे अब्लालाय दोननाय जानोसै ओ गोजोनथों।